औ नोंथां खोनादो
औ
न
आं नोंथां
मा बुंदो
नोंथांङा ओ खोनादोंना नोंथांङा
औ खोनादों
औ नोंथाङा दा मा खालामदों
आं दा जेबो खामथवाखै ओरैनो दं
औ बुंनायसाय नोंथाङा मानि ओ सायाव सावरायनो लुबैदों।
ओ गेलेनायफोरनि सायाव सावराय सावरायजागोन नामा।
दे नोंथाङा होमबा जागायग्रोनाय।
औ नोंथाङा गेलेनाय बुङोब्ला मा गेलेनायखौ मोजां माने मा गेलेनायखौ मोजां मोनो
गेलेनाय होनोब्लाथ ओ जोंना ओ फुटबल जोलुर-जोलुर खेलाखौ होननाय बुंनाय जायो।
अ-अ जोलुर अ
नोंथाङा होमबा ओ फंनैसो फोरमायनाय।
उम जोलुर बुङोब्लाथ बे बाराव। नैरोजा नैजिदमायथाइाव फिफा वर्ल्ड कापबो जाबाय जागासिनो दङ।
औ
ओ बे खेबसेयाव फिफा वर्ल्ड कापाव ओ आरो माने बे फास्ट बाराव ब्रैजिदाइनथा टिम बाहागो लादों आरो बे ब्रैजिदाइन टिम बाहागो लानायनि गेजेराव ओ मोनथाम मोन मोनथाम कान्ट्रिया अस्ट खामदो
मोनथाम हादरा
मोनथाम हादरा अ
बुंनोसै आरोबाव
आरोबाव एम
होमब्ला आं सोंना होनोसै मोनसे
अ अ
जोलुर गेलेनायाव ओ साबैसे साबैसे गेलेग्राया गेलेजायो
गेलेनायाव सा जिसे गेलेयो
आरो माबायदिहाय गेलेयो बेनि बागै एसे फोरमायनाय माबायदिहाय जोलुरखौ गेलेयो ओ साबैसेया सिगाङाव थायो साबेसेया बलखौ ओ मा होनो हमो साबेसेया बलखौ खौ ओ सिगाङाव ओ गुबुन फारसे ओ हानजानि हानजासिम सोहैनो थाङो बेनि फारसे एसे बुजायना हो नोंथाङा
औ जोलुर गेलेनायावथो ओ मोनसे टिमावहा मोनसे हान्जायाव जिसे जोन प्लेयार थायो जिसेजोननियाव ओ सासेया गलकिपार जायो आरो औ बल हम ब्रा
औ
बेनि उनाव साब्रै डिफेडार
औ
बल होबथाग्रा गलकिपार ओ बल हमथाग्रानि सिगाङाव थायो बे बेनि उनाव थायो ओ मिडफिल्डाव गेलेनाय
औ गेजेराव
सिगाङाव गेलेनाय थायो सिगाङाव गेलेनाय बेयाव बाआलादा आदा आलादा माने बिसोरनि फरमेसन स्ट्राकसारफोरा आलादा आलादा जायो
औ
आं बेसोर ब्रै थाम थाम ब्रै थाम नै माने टटेल इलेभेन प्लेयार्स जायो नालाय बेनि गेजेरावनो फरमेसनखौ गुबुन गुबुन मडेल माने गुबुन गुबुन रोखोमनि बानायो।
ओ आरो नोंथाङा होनबा ओ जोलुर गेलेनायाव ओ बेसेबां समसिम गेलेनाय जायो?
जोलुर गेलेनायखौथ' गुजि ओ मिनिटहालागै जायो। गुजि मिनिटनि ओ गुजि मिनिटनि बेबायदि गेजेराव माने ब्रैजिबा मिनिटाव हाफ टाइम मोनसे सम जायो।
औ ओ माने थाथ'नाय सम औ।
खमबो जायो मालाबा। आरो गुजि मिनिट बेनि उनावबो एडेट टाइमस खालामो मालाबा इसोरो बेवहा आ उनावहा फाइनेल सेमि फाइनेल बिदि गेम जादोंबा मानिया एक्स्रा टाइम होयो एक्सट्रा टाइमा जिबा जिबा मिनिटनि उनाव आरो जिबा मिनिट थायो। बिदि मोननै बाहागोनि।
औ ओ होमब्ला नोंथाङाबो जोलुर खेलाखौ नायनानै मोजां मोनो नामा?
औ आं मोजां मोनो इखो नायना।
अनगायै नोंथाङा मा मा ओ गेलेग्रा गेलेनायखौ नोंथाङा नायनानै मोजां मोनो आरो
आरोथो बो थिक क्रिकेट दङ।
औ।
क्रिकेट
औ।
क्रिकेटखौबो मोजां नाङो।
औ क्रिकेटखौ ओ साबेसे गेलेग्राया गेलेनानै गेलेजायो आरो बेयाव ओ बेसेबां समसिम गेलेयो आरो बेसेबां समखिनियाव ओ बियाव ओ जिरायनाय समा जायो बेखौ नोंथाङा फोरमायनाय।
क्रिकेट ओ क्रिकेट बुङोब्लाथ' क्रिकेटआवबो सा जिसे जोनानो थायो। प्लेयारफोरा सा जिसेजोन गेलेगिरिफोर थायो। बेनि उनावहा क्रिकेटनि बिदि गेलेनायनि मोनसे फिक्स सम थाया माने। बे मोनसे अभार हिसाबैसो जायो।
औ बारलांनाय
ओ बारलांनाय ओ ओम। यै क्रिक क्रिकेटनि माने फरमेसनाबो। टि टुवन्टि वान दे बिदि थायो सान्सेस सम जायो बिदि। मालाबा मालाबा साननै सानथामननि मोनसे क्रिकेट गेम जायो आरो।
औ। आरो नोंथाङा ओ गेलेनायनि बेलायाव ओ आंनो बुंनोसै नोंथांनो फोरमायनोसै। ओ गेलेनायनि बेलायाव ओ नों थाङा ओ मा मा खेलाखौ ओ‌ नोंथाङाबो गेलेनानै मोजां मोनो।
गेलेनायनि बेलायावथ' आं क्रिक ओ फुटबल गेलेनो मोजां मोनो। बेडमिन्टनबो गेलेनो मोजां नाङो जोलुर बेडमिन्टन क्रिकेट। बेफोरनो आरो।
औ ओ नोंथाङा होनब्ला ओ जोलुर ओ जोलुराथ' थांबाय ओ बिनि उनाव ओ ओ आइजोफोरनि आइजोफोरनि खेला ओ मा माखौ आइजोफोर फोराबो गेलेनो हायो ओ बेखौ नोंथाङा मिथिगौब्ला बुंनायसाय।
आइजोफोर बुङोब्लाथ' आइजोफोराबो क्रिकेटखौबो जोलुरखौबो आरो बेडमिन्टन बे आरो बायदि बायदि। गेमफोर। जेरै काबादि औ आरो। रानिं खारनाय आरो बास्केटबल बायदिसिना दं आरो गोबां।
औ औ।
गेलेनाया जोंनि थाखाय मोजां देहानि थाखाय। गेलेनांगौ आरो जो-जोंबो।
थाङा ओ ओ गेलेनायनि बेलायाव ओ खारनाय ओ बारनाय बेफोरखौ ओ खेला होनना सानगोना साना।
बेफोरबो खेलायावनो गोलैयो।
ओ खा ओ नोंथाङाथ' बुंदोंमोन काबादि खेला काबादि खेलाखौ ओ आइजोफोराबो गेलेयो आरो बेयाव आइजोफोरा साबेसे गेलेग्रा थायो।
काबादि खेलाखौथ' आं एसेबां मोजां नोजोर होनाय जाया बेखो आं मोनथिथ'ला आरो बे
औ औ दा होमबा ओ नोंथाङा ओ
नोंथांनि ओ नोंथाङा मोजां मोननाय
औ।
खेलाया मा बुंदोंमोन?
अ आं मोजां मोननाय खेलायाथ' जाहैबाय आंबो जोलुरखौनो गेलेनानै मोजां मोनो। आरो बेजों लोगोसे ओ औ बुंनायसाय
नोंथाङा जोलुर गेलेदोंमोन नामासि
औ आं जोलुरखौबो ओ गेलेनानै मोजां मोनो आरो आङो गेलेयो ओ बेजों लोगोसे जोंना ओ गामि गामि हिसाबै जोंना
ओ
खारनाय बारनायजोंथ' ओ उन्दै समाव ओ गोबां खेलाफोरखौ गेलेबोनो मोन्दों जेरै खारनाय ओ जोंना थाखुमानाय ओ थाखुमानाय ओ अन्थाइ दोनखुमानानै बेखौ नागिरनाय ओ बेजों लोगोसे जोंना ओ ल' ओ गोलाव बारनाय गोजौ बारनाय बेफोर खौ जोङो फरायसालिफोरावबो ओ गोबां गेलेनो मोनदों। ओ बेजों लोगोसे जोंना आ दाउला सौलायनाय आ
औ
दै बोरि गेलेनाय बेफोरखौबो जोङो गोबां ओ गेलेनो मोन्दों उन्दै समाव दाबो गेलेनाय जायो ओ जों दा जोलुर गेलेनाय बे खारनाय बेफोरखौ बारनायफोरखौ जोङो दाबो गेलेयो। ओ बेजों लोगोसे बिदिनो जोंना बुहुत ओ गोबां खेलाबो खेलाफोर दोंबावो। ओ जेरै ओ दै ओ मा होनो बेखौ ओ अन्थाइ अन्थाइखौ ओ सिन ओ सिनफोराव ओ दोननानै बेखौ जोङो लाना फैनानै जायगायाव दोनफैनांगौ। ओ आरो जोंना मोखां खाथेनानै ओ मोखां खाथेनानै ओ लोगोफोरा गेलेग्रा लोगोफोरा थाखोमानानै ओ बेखौ नागिरनाय ओ बेफोरबायदिबो ओ गोबां खेला जायो। आरो जोंनि गामियावबो गामि खाथि खालायावबो जोंना ओ गोबां खेला जायो जेरै ओ मोखां खाथेनानै ओ थि ओ थिंख्लिखौ ओ बुख्रुबनो थांनाय ओ जेरैहाय जोंना गोजौ ओ थालिर बिफां फिस ओ फिस्लायाव ओ जोंना ओ बेखौ गोजौआव माबा ओ माबा मोनसे दोनगोन। बेखौ जोङो गाखोनानै फिस्लायाव ओ थाव होनाय थालिर बिफाङाव फिस्लायाव बेयाव गाखोनानै लायनो हायो। ओ बेफोरबायदि खेला जोंनि ओ गामि ओनसोलाव जा ओ
थालिर बिफां गाखोनायखौ बोसोराव खोनसे बैसागोफ्रावहा लायो गामिफोराव जोंनावबो
ओ बेयो बैसागोआवनो बांसिनै जाखायो
औ बैसागो फ फोराव उम बयबो गामिनि सुबुंफोरा जयै गेलेयो आरो बाहागो लायो
औ
बेयाव बायदिसिना खेलाफोर होयो आरोबाव थालिर बिफाङाव गाखोनाय खारनाय बारनाय बायदिस सिना जोलुर गेलेनाय बेदिनो गामिनि बयबो मानसिफ्रा गेलेनानै रंजायो आरो बै
औ औ जा होमबा ओ नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय। ओ गेलेनायनायनि बागै आरो जोंना समाबो जाबाय दा होमबा नोंथां ओ जों बे रायलायनायखौ दोनथ'नोसै बेयावनो गोजोन्थों एसेनोसै।
औ